कत ओ गिबियावनो गोजोन ओ हरनि गाहाम हामलायनायखौ बारहग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथांजों आं एसे ओ गोनां खोथा सरायनासो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंगौ थारैनो सावरायनो हागोन।
औ नोंथांङा आंनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथांथारै
थारैनो औ दे बिदिब्ला नोंथां आंनो फोरमायना होनोसै।
औ नंगौ नोंथ ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो बुङोब्ला जोंहा जेरै बैसागोखौ लानानैबो मागो दमासिबा कति फोरबो जोंङो बैफोरबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ। थिग बिब्दिनो आङो मागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होग्रोनसै नामा नोंथां।
औ हा नोंथां।
औ। औ मागोआ जाहैबाय जोंनि ओ बर'फोरनि जोबोद आंगो फोरबो बा जोंनि जानाय लोंनायनि बा रंजानाय बाजानाय बेफोर गासैयावबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ औ मागोखौ जोंङो ओ बिदि जोंङो गासिबो बा गामि बा ओनसोलफोरावबो गासै गासिबो गामियावबो जोंनि बर' हारियाव बा बिदि खुंनाय जायो आरोना नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां।
औ जोंहा मागोआव मा जाहैबाय जोंहा गासिबो न'खराव बा बिदि गामि ओनसोलफोराव ज' ज' ओंखाम जानाय बा बिदिनो जोंहा जानाय लोंनायजों लोगोसेनो बिदिनो बायदि मेथाइ दामनानै बा रोजाबनानै रंजानाय बाजानाय बिदि नङासै होमबा।
ओ नंगौ नोंथां।
थिग बिब्दिनो आरो जोंहा मागोआव अ मा जाहैबाय जोंहा फिथा सौराय सावनानै जानाय।
औ।
ओ थिग बिबदिनो औ मागोआव जोंङो मागोआव जोङो माबा खालाम जायो आरो मोनसे बावआ जाहैबाय जोंहा ओ द जोंहा जायखौ गोथैसो बावनाय बुङो गिबियावनो आङो जागायजेननोसै जोङो ओ मागोआव जोङो फिथा सौराय गिबि जोङो सावनायखौ जोङो जाग्रोआलासिनो जोङो जायबा जोंनि सुबुंनि न'खरनि सुबुंफोराबा गोमोर लांबाय बा गोजानाव औ औ थाहैबाय बाय बिसोरनि थाखाय जोंङो गोथैसो बावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो गोथैसो बावउनायाव जोंङो बिथांमोननो गिबियावनो जोङो फिथा सावराय सावनाय बा बिदिनो ओ साहा बिस्कुट बा जौ सेरेब जोङो बिदि बानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ बेनि उनाव जोङो गोथैसो बावखांनायनि उनाव जोङो बै गोथैसोखौ जोङो सिथ्लायफोराव बिदिनो हा एसेयाव जोङो मोजाङै लिरना लानानै लाइ बिलाइफोराव जोङो बावनाय जायो बेनि उनाव दसे सम थानानै जों बेखौ गारहैनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव लोगोसेनो जोङो औ मागो दमासियाव जोङो बिदिनो ओ फिथा गुन्दैफोरखौ जोङो बिदिनो गामियाव थानाय थेंखिफोराव देहैनाय जायो नाथाय जोङो गोदो मा जाहैबाय जोंहा उलाराव बे फिथा गुन्दैफोरखौ देवोम देयोमोन आरो नोंथां नाथाय जोङो दा आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदो जोंहा आथिखाल जुगाव जोंहा मिक्सारफोराव जोंहा फिथा गुन्दैफोरखौ देया आरोना नोंथां थिग बिब्दिनो जोंहा बर' हारियाव गोबां रोखोमनि फिथा खावो जेरै हारमा एन्थाब थावनि फिथा बा सिबिंनि लारु नारेंखलनि रावल' बिदि बायदि बायदिफोर फिथाइ सामथाइ बा लारुफोरखौ खावनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो गामिनि औ गामिनि जोंहा सुबुंफोरा जानो फैयोबा जोङो बिदिनो आलासि दमासि जोंफोरखौ फिथा सौराय जानो जोङो लिंहर नाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंहा औ। मागो फोरबोआव जोंहा जाहैबाय जोंहा माइब्रानि जौ बिदै आरो नोंथां बिदिनो जोंहा बर' हारियाव जोङो नुनो मोनो जोंहा मागो दमासिनि थाखाय बिदिनो माइब्रानि जौ संनानै बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै गाहाम बिदिनो जोंहा जौफोरखौ जोङो फिसिना दोननाय जायखौ बुङो बिदिनो हानि थिंख्लियाव सोनानै खाथुमना दोननाय जायो। लोगोसेनो जोंहा ओमफै माइब्रा बिदैखौ जोङो मागो बिदिनो अमा बेदरफोरजों जोङो गाजा गोमजै जानाय लोंनाय जायो आरो नोंथां
ख न गथा
औ आरो लोगोसेनो जोङो मागोफोराव जोङो नुनो मोनो जोंहा गामि ओनोल ओनसोलफोराव सेंग्रा बा बिदिनो हानजा लोगो नाङै नाङै बिथांमोनहा जयै ओंखाम जायोबा बिदिनो बिथांमोना हर फाथो बिदिनो देगफोर बागानफोर दामनानै बिदि रंजानानै बिथांमोना सोरांनाय लोगो लोगो जायबा जोंहा मागोनि से खालार बै सानखालि बिथांमोना फुङाव थाबैनो सिखारनानै जोंहा मागोनि से खालाराव जोंहा जायखौ जोङो भेलागुरु बुंनाय जायो
औ।
औ बिदिखौो सावनाय जायो आरो जोङो बैलागुरुखौ जोङो बिदि माइ हखांनायनि उनाव जाय नारा थालांनाय दुब्लियाव जों बैफोर नाराफोरखौ हानानै बा थालिर बिलाइ गोरानफोरखौ बुथुमनानै जोङो बै भेला गुरुखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव बेखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै गासैबो बा सुबुंफोराबो गथ' गथाय गासिबो जोंङहा दुखै लोबै जोङो बै अरखौ सावनानै जोङो अर खौ गिदिंनानै बा जोङो अरखौ जोङो बिदिनो हांनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि देहा मोदोमफोरा जोंहा मोजाङै थायो बेमार आजारनिफ्राय आरायग' मोनो होननानै जोङो जोङो ब्रह्म बाब बा अरनायाव जोङो बोर लायोबा अरखौ जोङो खुलुमो बा जोङो बै अननिफ्राय खावखांनाय जोङो हांगार बा बिनिफ्राय जोङो फथा फोनना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो औ। बिदिनो जोङो फेलागुरुखौ सावखांनायनि उनाव जोङो आर'जबो गाबनाय जायो बाथौ गुदियाव जोङो गासिबो मोजाङै मोजाङै थाथों होननानै बेनि उनाव जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौबो खुलुमनाय जायोबा गेदेरफोराव उन्दैफोरनो मान होयो लोगोसेनो जोंहा बोर ब होयो लोगोसेनो जोङो बै सानखालि जोङो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय जोङो गाननाय जायो आरो नोंथां। जोङो बै सानखालि गोजाम जि गाननाय जाया आरो नोंथां जोङो मागोनि से खालार खालि र' बिदिनो जोंहा खायफा ब गोजान गोजान बिदिनो मन्दिरफोराव थांनानै खुलुमहैनाय जायो आर'ज गाबहैनाय जायो आरो नोंथां
औ नंग दा
औ जोंहा बिदिनो जोंहा मागो फोरबोआबा बिदिनो गाजा गोमजायै जोंहा बारलाङो। लोगोसेनो जोंहा बर' हारियाव आरोबो फोरबो दङ जेरै खााथिि गासा जोङो बिदि खाथिि गासाखौबो जोङो खाथि दानाव जों बुंनाय जायो जाय दुब्लियाव जोंहा माइ ओंखारजेननायाव बेयाव जोङो थालिर फस्लानिफ्रायनो आलारि बाथि बानायनानै जोङो सावहैनाय जायो जोङो जा एसे हायो थगि थोला बावनानै आरो जेरै जोङो खा औ खाथि गासेायावबो जोङो नुनो मोनो जोंहा फिथा सौराय सावो होननानै लोगोसेनो जों बै सानखालि आरोबाव नुनो मोनो बिदिनो जिगाब बुन्दाफोरखौ लानानै जोङो गय बिफां बा नारेंखल बिफांफोराव खानाय जाहाथे ओ मोजाङै थायोबा एम्फौ एनलाबा बिदिनो दाउसिन दाउलाफोरा जानाङा फाथो होननानै लोगोसेनो जोंहा दुब्लि बारिफोराव थांनानै थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय आलारि बाथि सावनानै मोनसे जायखि जाया औवानि गजं गायना दाननानै बेखौ थुनानै जोंहा आलारि बाथि सावनाय जायो आरो बैयाव आबादारिफोरा बुंनायखौ जों खोनानो मोनो सखा हुर हुर आंनि माइखौ दाजासै होननानै आर लोगोसेनो जों मिथिना मोनो बिदि खालामोब्ला जोंहा माइनावा थायो बा जोंहा माइफोरा मोजाङै जायो होनना नै आरो नोंथा
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि सायाव
औ हागोन नोंथां जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो गोबां दोङो नोंथाङा जेरै नोंथाङा फोरमाय मागो बैसागु आरो खाथि फोरबोनि सोमोन्दै थिक बेबायदिनो जोंओ से गुबै मा होनो फोरबो दोंओ बेनो ज